औ खुलुमबाय नोंथां
औ बाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आं दा नोंथां खौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों आं जों दा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओं ओंख्रैफोरनि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रियाथ' गोबां दोङो नंङा होमबा जोंहा औ बेनि गेजेरावनो जोङो अनलाजों दाउ आरो जेरै सबायजों साम' बे ओंख्रिफोरखौ जोङो सावरायनोसै नामा
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बे अनलाजों दाउजों ओंख्रिखौ माबोरै माबोरै संनाय जायो आरो बेखौ जोंहा बायदिसिना फोरबोफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
औ बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायनानै होदो
औ आङो ओरैनो सरासनस्रायै ओ सुंद'यै फोरमायनो सानोदि माने
औ
अनला आरो दाउआ माने जोंनि गुबै एसे ओ मा होनो दोरोङारि जाग्रा आरो ना दोरोङारि जाग्रा बेखौ जोङो बायदिसिना नेमखान्थिफोरावबो ओ नुनो मोननो थाङो जेरै ओ हा बायाव अनला दाउ हुरो नङा होमबा जोंना बेयो जोंनि एर गुबै गुबै गोनांथार माने बेखौ जाहोयोब्लासो खैना गोदाना माने माने ओरैनो बुंनो थांङो बा बेखौ हाथा खुरनाय होनना बुङो आरोना अनला जों दाउखौ थारनांगौ जायो आरो खैना गोदाना
औ नंगौ थारैनो
ओरैनो ओरैनो दा अनलाजों दाउ संनायखौ आं सरनस्रायै फोरमायना होनि माबायदिहाय सङो एबा जों अनलादो दाव संनोब्लाथ' जोंनो गिबियावनो दाउनि गोनांथि जागोन ना दाउ बेदरनि
औ नंगौ
जोंहा मा न'आव गैयाब्लाबो जोङो ओ गुबुननिफ्राय बायना लाबोनानै जोङो ओ
औ
बेखौ बुथारनानै खावफ्रामनानै बेखौ गोदाना लानाय नि उनाव ओ बेखौ रेडि खालामना लाना दोनबाय ओ दाउ खौ एवफ्रामना बायदिसिना खालामना दोनबाय औ बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो माने गिबियावनो जोङो ओ दाउ बेदरखौ जोङो एवफ्रामना लागोर खोनादोंना बायदिसिना जोंना ओ मो ओरैनो गुबुन गुबुन मस्ला बाहायो आरोना जा गोसो गोसो बाय दि मस्ला बाहायो जायफ्रा जा मस्लाजों मोजां मोनो जानानै बेखौ बाहायबाय बाहायनाय फ्रामखांनानै बेखौ जोङो ओ सायदाव दोनथ'नानै जोङो बेनि उनाव अनलाखौ ओ रेदि खामो आरोना माने संनो लाहार फार खालामगोन आरो बेखौ जोङो गिबियाव अनलाखौ जोङो दै ओरैनो दै होग्रोनानै जोङो दैखौ फुदुंग्रोगोन आरो ना जेब्ला दे बैया गोदौगोन गोदौ ब्ला जोङो मा खालामगोन ओ बेवहाय जोङो ओ अनला गुन्दैखौ एबा माइरं गुन्दैखौ जोङो बेवहाय माने गोदौनायाव एसे ओ गेसेङै सारै सारै होबाय थानानै ओ खोस्लिजों एरबाय थानांगौ आरो बेखौना जाहाथे जोंनिया बे लाथा जाया ग' थाखाया एबा खामथाबा आरोना सारायाव बेनि थाखाय अब्ला बेखौ जोङो ओ बिदि जाखांनायनि उनाव जेब्ला अनलाया ओ लाव लाव महर जागोनना अब्ला जोंना अनला गुन्दैया जोबोगोन ना अब्ला जोङो बेखौ एसे गोदौहोखांबावनानै एरै एरै जोङो बेवहाय एवफ्रामना लानाय दाउ बेदरखौ बेवहाय लखबनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव नोङो मोननोसो खमायाव सोरबा ओ बेखौ मोननोसै खमायाव सोरबा गंगार दुन्दिया होयो सोरबा ओरैनो मोननाय दुन्दियाखौबो होयो आरोना
औ नंगौ।
माने एसे मोदोमनाय मोननायनि जाहोनाव बेफोरबायदि आरो दिनो जोङो अनलाखौथ' ओरैनो सरासनस्रायै जोङो हाबायाव ओरैनो ओ सिम्पोलै संनाय जायो आरोना सिम फोल माने गोरलै राहायै संनाय जायो दाउ बेदरजों ओमफ्राय जोङो ओरैनो गोसो बाय दि न'आवबो जायो आरोना अनलाफोरखौ ओरैनो हाबायाव ल' खुरनायनि थाखाय जाया। ओ जोङो ओरैनो न'आव जायोब्ला मालाबा गोसो बायदियै जों मैखि जागोन माने गोखै होनानै जागोन अनलाखौ आरो मालाबा जोङो फाख्रि महरैबो जागोन जेरै लाइ बायदिसिना जों जायो नङा होमबा आरो सोरबा गोसोबायदियै खारदैबो जायो थावबो जायो बेफोरबादि आरो
औ औ नंगौ।
अब्ला अब्ला नोंथां। खौ आरो मोनसे जोंनि गुबै ओ जाग्रा आरोबाव ना जोबोरैनो गोथाव। थावबो आरो बे गोखा महरनि आरो ना बे गोसोम ओंख्रि एबा नारजि ओंख्रि होनो जोङो। बे नार्जि ओंख्रियाबो जोंनिया धोरोमफोरजों लोब्बा थानाय बायदिसिना नेम खानथिजों लोब्बा थानाय नङा होमबा अब्ला बे नार्जि ओंख्रिनि सायाव माबादियै जों बानायनानै जानो नाय जायो माबा बादि जों बेखौ नेमखानथि माबे माबे नेमखानथियाव जों बाहायो बेखौ नोंथाङा इसे।
गुवारै फोरमायना होदो आंनो।
औ औ नंगौ ओ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि। बे नारजि ओंख्रियाबो जोंहा ओ गोबां माने जों बायदिसिना फोरबोफोर बा बायदिसिना जोङो न'आव ओरैनो जानायावबो बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ फोरबो होनना बुङोब्ला जोङो। ओ गिबियावनो जोंहा मानसि थैनायनि जोंनि सारादु नङा होमबा ओ बे जोंहा बे नारजि ओंख्रिखौ जोंनो नांथारगौ जायो आरोना। बे सारादुआव नारजिखौ जोङो अमा बेदरजों संनानै। बेखौ जोङो जाहोनाय जायो आरोना बे माने गोथैजों ओ जेबो सोमोन्दो गैयै। माने बेखौ फोथायो आरो ना औ थिग बेबायदिनो जोंहा न'खरफोराव ओ संना जानाय। माबायदि संना जायो होनना बुङोब्ला आङो एसे फोरमायनोसै। जोंनि बे संनाय आदब खायदाखौ औ नार्जिखौ खौथ' जोङो ओ जेरै अमाजोंबो जानो हायो आरो ना खांख्राइफोरजोंबो जानो हायो। थिग बेबादिनो सोरबाबा ब्रयलार बेदर सोरबाबा दाउ बेदर बेफोरजोंबो जायो नङा होमबा? आं दा जोंनि अमाजों। जों नार्जिखौ माबोरै सङो बेखौनो एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ गिबियावनो जोङो। बे नारजिखौ नार्जिखौ बहानिफ्राय मोनो होनना बुङोब्ला जों बेखौथ' फाथो बे फाथो फोनायनिफ्रायनो मोनो नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ।
फाथो बिलाइखौ जोंहा खानानै जोङो फोराननानै बेखौ नारजि महराव मोननो हायो आरो गिबियावनो जोङो बेखौ संनोब्ला। जोंहा बेनि माने थाराफोरखौ जोङो बोखारग्रोनानै फै सुनानै ओ बेखौ खायफा खायफााबा रुग्रोनानै लायो आरो खाय बेाया रुनानै लाया आरोना नोंथां थिग बे खौ जोंहा रुग्रोना लानानै जों बेखौ माने। खारै होनानै बेखौ माने सागं साना लानाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ गुन्दै जायो जोङो औ ओमफ्राय बेनि बेखौ खांनानै दोनथ'बाय दोनथ'नानै जोङो। अमाजों संगोन नालाय अमाखौ जोङो एवग्रानग्रोनानै लाबाय आरोना मोजाङैनो
औ औ।
औ अमाखौ एवफ्रानना लानानै जोङो नांगौबायदि। जखानि हालदै संख्रि बानलु बेबायदिनो। मस्ला मस्लि सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बेफोरखौ जों होनानै बेखौ अमा बेदर दै होनानै मोनजासे संनानै लाबाय आरोना औ बेनि ओमाय जोङो बै रुनानै लानाय नारजिखौ बेखौ जोङो होनाय जाबाय आरो होखांनानै आरो बे दै एसे होनानै जोङो बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै उनावहाय संख्रि बानलुफोरखौ जोङो साखि नायनानै जोङो खांनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ थिग बेबायदिनो जोंनि बे नारजिजों अमा ओंख्रिया मोनो आरो ना। थारैनो जोबोरैनो गोथाव मोनो जानानै नङा होमबा?
औ औ।
औ आरो बेयो जानायाव जोंहा गोखा नङा होमबा?
औ गोखा।
गोखाब्लाबो जोंहा जोबोरैनो गोथाव मोनो। जोबोरैनो थावनाय मोनो नङा होमबा?
औ।
औ थिग बेफोरबायदिनो जोंहा जानाय जायो आरोना। आरो बे नारजि ओंख्रिखौ जोंहा। गुबुन जोंहा सोरबाफोर आलासि बा गोदान आलासि नङाब्ला आरो सोरबा फुरान आलासि फैयोब्लाबो जोंहा बे नारजि ओंख्रिखौ माने बिसोरनो होनाय जाया आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ। माने बे सोमोन्दो एंगारलायनायनि मोनसे मा होनगोन बेखौ
औ मोनसे फोथायना लानाय जायोमोन आरोना जोंना फोथायना लानाय जायो आरो औ।
औ नांगौ बेनि थाखायनो जोङो आलासि
औ आलासि उलासि लोगो लेवाफोर फैबा माने जाहोनाय जाया आरो औ।
औ नंगौ औ। थिग बेबायदिनो आरो नोंथाङा जोंनि आरोबाव ओंख्रि मा मा ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायबावनो सानो नोंथाङा।
औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फ्रा गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रि जायो नङा होमबा? जेरै माने गुबै दंबावो नाफाम सबाय।
औ नंगौ।
मैथाजों ना मैथाजों खांख्राइ माने गोबां आरो खारदै ओंख्रि। माने गोबां बर'फोरा सानथ्रु हायै ओंख्रि जायो आरो ना जायफोरखौ जोङो माने बुंनो थाङोब्ला फोजोबनानै हाया जिबनाव माने जिउआव फोजोब बुंनानै फोजोबनो हाया दाथ गोबां गोबां आरो बहनबावदोंसो आरोना गोदान गोदान। जाग्रा लोंग्रा दिहुनबावदों जों बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला। आरोना जोंनियाव सोलिबाय थानाय आरो बांसिन जोंना माने गोजौ थाखोआव जायगा मोनहैनायफोरखौ जों सावरायजायो। बाखि गुबुनखौ बादहोनानै बरथमान। माने जों दानि जुगावथ जोङो बर'फोरखौ खौल जानाय नुङा माने गुबुन हारि हारि हारिसाफोराबो माने जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव गोबां नोजोर होनानै माने बिसोरबो सोलोंगासिनो दं आरो जानायखौ। जायनि जाहोनाव औ बिसोरो माने ओ गोबां हटेल माबाफोरावबो बायनानै जानाय नुनो मोनो जों गुबुन हारिफोरखौ माने गोथाव मोनो आरो इसोर ना माने गोबां बर'नि ओंख्रिफोरखौ मार गोथाव मोनो आरोना इ सोरो बुंनो थाङोब्ला दा ओ नाफाम नाफामाथ जोंना मा बयनिख्रुयबो मुंदांखासिन ओंख्रि ओंख्रिबो जायो बेखौ बाथोनबो जायो आरो सोरबा। ओ ओरैनो एवनानैबो जायो आरोना आरो लाव लाव रुदुबनानैबो जायो जेरै ना नाखौ जों रुदुबनानै जायो होमब्ला बिदिबो जायो आरो
नंगौ
औ ओरैनो अब्ला बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा नाफामखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो नोंथाङा बेफोरनि सायाव फोरमायना होगोन नामा आं मोनथिनो लुबैयो आरो
औ औ नाफामखौ माबोरै बानायो होनना बुङोब्लाथ जोंनो गिबियावनो ना नांग्रोगोन नङा होमबा जों गिबियावनो बे नाखौ ओ ना होनना बुङोब्ला जोङो बांसिनानो जोङो बे ना फिसा फिलाफोरजोंनो बानायनाय जायो नङा होमब्ला बेबायदिनो मावा ना फिथिख्रि ना बेफोरजोंनो जोङो बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों बानायोब्ला गोथावसिन जायो थिग बेबायदिनो नाखौ जोङो फोराननानै ओ मोजाङै माने गोरान खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो बेनि उनावहाय थास नांगौ जायो आरोना जोंनो बे ओ थास बुगा बेखौ जोङो औ देयो सोरबाबा जोंहा देनायावबो सोरबा दिंखि बाहायो सोरबाबा उवाल गायहेन बाहायो नङा होमबा
औ औ
थिग बेबायदिनो देना लायो लानानै बे नाखौबो देफाबाय देनानै बेयाव जोङो खारदै होबाय खारदैखौ एसे नांगौ जखानि होना लाबाय लानानै बेयाव सोरबाबा जोंहा बेखौ लारु बायदि माने सिथुमनानै औ बायदिसिना महराव दोननो दोनना लानो हायो सोरबाबा ओरैनो हासुावबो सोनानै दोनो सोरबाबा भयामफोराव सोनानै दोनो दोनो नङा होमबा
औ
थिग बेबायदिनो बेखौ मोजाङै दोनोब्ला गोबां बोसोर बोसोर जाजायो आरोना नोंथां
औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना दिनै ओ समाबो जाबाय
औ
जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा
औ औ नोंथां औ दे गोजोन्थों गोजोन हर
औ औ नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला